औ खोनादों दे
अ
औ रायलाय जागोन दे औ
रायलाय जानबा अ खोनादों ना मोजाङै?
औ खोनादों दे
ओ जोङो होमबा उम होमबा जोङो बरनि दोरोङारि जानाय ओ सबाय ओंख्रै सबायजों साम ओंख्रि एनिफ्रायहाय अनलाजों नों मा ओंख्रि जानो जेनेबा अनलाजों दाउ बेबायदि दोरोङारि जानायखौ जों रायज्लायनो रायलायनि होमबा नोङो खोन्थानायलाय जेनेबा सबा ओ बे अनलाजों दाउजों माबायदि जायो दोरो जोंनि बरनि दोरोङारि अनलाजों दाउखौ माबायदि जों जानो हायो एसे मिथिगौबा खोनथानानै हो फ्ल
औ दे होमबालाय आं खोनथानोसै जोंनि बर'नि दोरोङारि जानाय अनला ओंख्रिखौथ' जोङो बयबो जाखायोआानोना? ओमफ्राय दा गावबा गावनि संनाय आइदियाफोरा एसे आलादा आलादा दा जायो दा आं गावनि जानाय बा संनायनि स्टाइलखौ नोंनो खोन्थानोसै आरोना
औ
अनला ओंख्रिखौ गिबियावनो जेनेबा दाउ बेदरजों जानोबा दाउ बेदरखौ फार्स्टावनो एवनानै लाग्रोबाय बेनि उनाव अ अन गुन्दैखौथ' जों देना लाखानांगोन गिबियावनो फरेस्टावनो माइरंखौ सोमबाय सोमनानै माइरंखौ रुइ होनोनानै दसे सम बेनि उनाव थिखांनानै सुना दोनबाय सुना दोनबाय उनाव फोरानस्रोनानै एसे देबाय देनानै अन गुन्दै बानाय खांनानै दोनबाय जोङो ओमफ्राय बेनि उनाव आरो नों माजों जानो?
ओम हेल' औ
ब सोरबा मेवाइ जेबो जानो मोजां मोनो नङा होमबा? मेव जोंबो जाजायो आरो ओरैनोबो खारै औ ओरैनो खारै होनानैल' ज जानो गोसोबा खारै होनानैल' जाबाय बा खारैजों जेनेबा फार्स्टआवनो बेदरफोरजों सङोब्ला दाउ बेदरफोरखौ एवफ्रामनानै लाखाबाय बा एवनानै लाखाबाय ओमफ्राय बेनि उनाव अन गुन्दैखौ देना लानायखौ दै गुदुं सारायाव होनानै बे उन गुन्दैखौ एसे एसे होदेरनानै अनलाखौ फार्स्टआवनो संग्रोनानै लानाय जायो ओमफ्राय बिनि उनाव दसेनि उनाव खारै होबाय खारै होनानै नों दाउजों जानोब्ला दाउफोरखौ एवनानै दोनखानायखौ नोङो अन गुन्दैया जेब्ला रुयो खार खांनायनि उनाव अब्ला नों बे खो होनानै होबानो जाबाय बेफोरबायदिनो जोंनिया संनानै जानाय ज जायो आरो आरो जेन नोङो अनला ज जों मेवाइ जानोब्ला मेवाइखौबो बेहायनो होदेरबानो जाबाय। बेफोरबायदि जोङो संना नै जानाय जायो आरो अनलाखौ। आरो नोंथाङा माबाफोर सोंबावनो गोसो दोङोबा सों जागोन दे
ओमफाय मेवाइखौहाय डाइरेक्टलि जों बबेनिफ्राय मोननाय जायोबा?
औ मेवाइखौथ' जोङो जोंनि जेनेबा औवा बागानफोर दङब्ला बा औवाफोर जानला मोनला औवाखौ जाया जोङो। मोनसे बुरखा औवा होननाय दङ बे बुरखा औवानि मेवाइखौ जोङो बा बिनि ओ जाखिनि गोरलै जाजेननाय बै माबाख लाबोनानै मेवाइखौ लाबोनानै बेखौ जोङो फार्स्टआवनो लाबोनानै बा सायनानै बेखौ हानानै लानाय जायो। बेजों अनलाखौ संनाय जायो।
एह आं खोनानो मोनदों ओ आरो अनलाजों आलुबो जायोनो?
औ जाजायो जाजायो। दा जोङो बा अनलाखौ बेदरजों संनाय जायो बा बेदर होआलासिनो नों खायसेया बा ओ बेदर जायैफोरा बा ओ मिरामिस जाग्राफोरा नोङो आलुजोंबो जानो हायो आलुखौ जा बेदरबा बेदरखौ जेरै एवफ्रामनानै लायो थिग बेफोरबायदिनो एवफ्रामना लानानै नोङो अनलायाव होबानो जाबाय आरो
एनिफ्राय अनला औ एनिफ्रायहाय अनलाजों गोखै जानो हायो ना हाया दायो?
अनलाजों गोखै जानो औ खोनादों दे अलाजों गोख खै जानो हायो खायसेया थाइगिरजोंबो अनलाखौ जानाय जायो। नों खारै खायसे खारै जानो स
औ
आरो अनलाजों थायसुरि बिबार जानायबो आं खोनानो मोनदों जायो नामाबा
औ
ओम
बिबारखौबो होनानै जाजायो बे थांबाय
ओमफ्राय माबाफोर नोंथाङा सोंबावनो गोसो दङबा सोंजागोन दे हेलौ हेल